हेलौ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां।
अ दा नोंथांजों आं ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायखांनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा बिनि थाखायनो आं नोंथांजों आरो मोनसे गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायबावनो सानदों। दा नोंथाङा ओ सावरायनो हागोन ना।
औ नोंथां आंबो नोंथांजों जे सिगांनि आयदायाव सावरायनानै। ओ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिनि थाखायनो आंबो नोंथांजों जे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बेयावनो आरोबाव। गुवारै फोरमायनानै सावरायबावनो सानदों नोंथाङा जे आइदनि सायाव सावरायनो। आंखौ खावलायगोन आं बेदानि सायाव सावरायनो सानदों।
अ दा आं नोंथांजों सावरायनो लुबैनाय आयदानि आयदायानो जादों। दानि जुग ओ जेन'बा। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा सुबुंफ्रा गावनि महरखौ मोजां नुहोनो थाखाय। देलायनाय आदबखौ बाहायबोयो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर बाहायो गानग्रा जोमग्राफोर। बाहायो दा बे गानग्रा जोमग्रा देलायग्रा बेसादफ्रा गोदोनिफ्राय आरो। दानिफ्राय खा दानि समाव मा मा सोलायबोनो हमदों। आरो सुबुंफ्रा मा मा बेसादफोरखौ बाहायबोनो हमदों। बिनि सायाव नोंथांखौ फं खेंफोदसिन खावलायहरनाय जाबाय।
औ नोंथाङा जे आयदानि सायाव सावरायनो लादों बे आयदाया जोबोरैनो। जोंनो मिथिनो थाखाय जोबोरैनो इन्टारेस्टिं आरो। जोबोरैनो जोङो फोरमायनानै होनो गोनांथि गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुं हारिफ्रा। गावनि गाव महर आरो गावनि गाव जे सोलेर। बेफोरखौहाय ओ मोजां दिन्थिनो थाखाय बायदि रोखोमनि। गाननाय जोमनायजों लोगोसे। थाव मोखाङाव फुनग्रा आरिफोरखौ जों नुनो मोनो। मोनदों अन्थाइ मुगानि समाव जों नुनानै थाङोब्ला। बे समाव जेबोखौनो बाहायाखै होननानैनो बुंजायो मानो होनोब्ला बिसोरो। नेचारेल जेरै दङ एओरैनो थायोमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि साननाय हनाया जेब्लानिफ्रायनो डेभेलप जाबोदों।
जोंनि साननाय हनायजों लोगोसे जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय। बेजों लोगोसे जोंनि महर मुस्रिखौ साफा खालामनाय। बेफोरो बांबोदों मानो होनोब्ला गोदो गोदाय अन्थाइ मुगानि समाव सुबुंफोरा गाननाय जोमनायबो गानामोन। जेब्लायनिफ्राय सुबुङा बुजिनो आरो। सुबुंनि साननाय हनाया बांबोदों अब्लानिफ्राय सुबुंफोरा। बायदि रोखोमनि जिनिस गानबोनो हमदों जेरै बिफां लाइफांखौ सिगाङावहाय गोदो गोदायनिसम समाव गोदोनि सम। फोर बिफां लाइफांखौ गाननानै खोबथेयोमोन आरो बेजों लोगोसे। जेलानिफ्राय बिसोरो नुबोबाय। जा जोङो आरोबाव बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय बानायबावनो हायो जायजों जों जोंनि देहा सोलेरखौ खोबथेनानै लाखिनो हायो। गोजांनाय आरो गोलोमनाय बोथोरनिफ्राय जों जायखौ बासायनो हायो बेजों लोगोसे गोजां बोथोराव जोंनि बिफाङा रानस्राव जायो बे जोंनि देहा सोलेर मोदोमफोरा रानस्राव जायो बे रानस्राव जानाय समाव जों मा नांगौ आरो जों मिथिगौ। गोलोम बोथोराव समाव जोंहा ओं जोबोद गोलोमो। गोलोमनायजों लोगोसे जोंनि ओ देहानि ओ फोराबो देहानि जेरै मोखां आरिफोराबो सान्दुंजों खामो बेफोर खामनायनिफ्राय जों माबोरै बासायनां गौ सुबुंमारिया बेफोरखौ मोजाङैनो ओ जिलानिफ्राय साननो हनाया जोंनि गोहोआ बारायबोदों अब्लानिफ्रायनो बेफोरखौ बांनायनिफ्राय बांबोनाय नुनो मोनदों ओ जेरै आं बुंनो सानो जोंनि जायगायावनो गोदो गोदायनि समाव नालेंखर थाव जाय नालेंखर बिफांनिफ्राय मोननाय नालेंखर गोमोन बेनिफ्राय जाय मोननाय बिदैखौ जोङो फुदुंनानै थाव बानायोमोन बे थावखौनो जोङो सामफ्रामबो गावबा गावनो बानायनानै ओ गोबाव समनि थाखाय सामफ्रोमबोनि थाखाय जोङो स्टर खालामनानै दोनोमोन गोबाव समनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे आ जोङो मिथिगौ बेसर बिबार आरो जेरा बेसरा बिबार बायखांनानै जेब्ला बेसरा फिथाइ थायो बे फिथाइनिफ्राय जोङो थाव फेरोदोंमोन बे थाव फेदेरनायखौनो जोङो फुनोमोन बेफोरजोंनो जोंनि दिनि देहा सोलेरखौहाय ओ रानस्रावनायनिफ्राय बोखांनानै लाखिदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनो। बे गाइखेरखौ जोङो गोबाव समनि थाखाय दोननानै नङाबा गोखै जोङो बे गाइखेरखौ गावहोनानै बिनि उनाव माखन दिहुनोमोन बे माखनखौबो सुबुंफोरा गाव मोखाङाव फुननानै लायोमोन। जाहाथे मोखाङा मोजां जायो आरो साफा जायो। आरो बेजों लोगोसे बे माखनखौबो गिहि महरै बानायनाय जायोमोन आरो बे गिखौबो फुननानै लायोमोन हर'नि समाव आरो जों नुबावनो मोनदों बेफोरल' नङा ओ गावनि मोखांखौ साफा खालामनो थाखाय बायदि रोखोमनि आदब खायदा बाहायनायखौ ओ जेरै साबोन बानायनाय साबोन बानायनानै जोंनि देहा सोलेरनि खौ ओ जोंनि मैलाफोरखौहाय जोङो फुख'नानै लायोमोन जाहाथे जोंनि देहानि मैलाफोरा अंग'आव जे मैला दङ बेफोरो खारनानै खारगारलाङो। आरो बेजों लोगोसे जों दानि मुगायाव जोबोरैनो डेभ'लाप - जानायखौ नुनो मोन जेरै साननिफ्राय बायदिसिना थाव बायदिसिना मस्थुरा
बायजार जायखौ जोङो साननैनिफ्राय बारग'नो हायो आरो गोजां बोथोरनि जे ओ रानस्राव जानायनिफ्राय बारग'नो हायो बेजों लोगोसे जों मेकआप आरिफोरखौबो नुनो मोनदों। आ मेकाप फुननाय मेकाप फुननानै जोङो जोंनि सोलेरखौ मोजाङैनो साजायायनाय माबेबा फांसन एबा माबेबा जायगायाव थांनाय बेफोराव जोङो जोंनि देहा सोलेरखौ मोजाङैनो साजायनाय थांनो हायो आरो जोंनि महर मुस्रिखौ जोङो ओ मोजाङैनो लाखिनो हय माखासे्रि माखासे फुनग्राफोर आरि फुननानैजों लोगोसे जोङो बायदि रोखोमनि जिनिस ओ मरनिंआव लोङो जेरै उम जों मिथिगौ आ जेखौ जोङो गिलय होननानै बुङो बेखौ जोङो फुङावहाय लोङो आरो निमफोरखौ जोङो उनग्लिनानै मोखाङाव फनानै लायो सिथर जानाय सम बेफोरखौ जोङो गोदोनि समाव बांसिन नुनो मोनोमोन दानि मुगायाव बायदि बायदि क्रिम बायदि बायदि ओ सोलेरनि मोखांनि सिथरफोरखौ मोजां खालामनाय आ जिनिसफोर बेसादफोर दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाउनाव बेफोरो दासिनिफ्राय दासिन डेभेलप जाबोदों। आं बेखौनो बुंनानै नोंथांखौ बेनि सायाव दो आरोबाव माबाफोर ओ सोदोबफोरखौ औ बुंबावनो थाखाय ओ नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय।
ओ दा नोंथाङा ओ जों सावरायनांगौ गोनां आयदानि सायाव जोबोर मोजां बाथ्रा बेख'वनानै होबाय दा नोंथाङा बुंनानै थांबायदि गोदोनि आरो दानि समनि बे सुबुंफोरनि गाननाय जोमनाय आरो देलायनायनि बेसादफोरा ओ गुबुन गुबुन जाबोनो हमदों दा जोंहा गोदोनि समाव ओ सुबुंफोरखौ बांसिनानो ओ मिथिंगायारि आदबजों मोननाय मुवा बेसादफोरखौनो बांसिन ओ बाहायनाय नुनो मोनोमोन दा नाथाय दानि समाव बुंनो थाङोब्ला ओ जों सुबुंफोरखौ राजनारि आदबजों दिहुननाय बेसादफोरखौ ओ बो गोबां बाहायनाय नुनो मोनो मिथिंगायारि आदबजों दिहुननायजों लोगोसे दा बेजों लोगोसे गाननाय जोमनाय बेसाद ओ जि जोमफोराबो जोंहा ओ गोदोनि समाव गाननाय जोमनायफोरखौ मोजां ओ दिहुननायनि आदब खायदाफोरा ओ बारा गैयामोनलाय बेखायनो बिथांमोनहा ओ दिहुननायनि आदबफोरा ओ गोबाव लायोमोन गानग्रा जोमग्राफोरनि बेसादफ्रा नाथाय दानि समाव जों गानग्रा जोमग्रा जि समफोरखौ ओ मेसिननि हेफाजाबाव जोबोर गोरलैयैनो दिहुननो हायो। ओ बेजों लोगोसे जोंहा गाननाय जोमनायनि जि जोमफोराबो सोलायबोनो हमदों गोदोनि समाव जाबादि जि जोम गानोमोन दानि समाव मडार्न एबा गोदान मुगानि ओ जि जोमफोर गान्नाय नुनो मोनो गोदान मुगानि जि जोमफोरजों लोगोसे जोंहा गोदोनिफ्राय मोनबोनाय गावबा गावनि ओ दोरोङारि जि जोमफोरखौबो गानबोबाय थायो जे ओ बेजों लोगोसे जोंहा ओ देलेग्रा बेसादफोराबो ओ क्रिम मोखाङाव फुंग्रा लोगोसे खर'नि खानायफ्राव थाव फुनग्रा बेफोरबो ओ जोंहा गोदोनिफ्राय ओ दानिखौ नायोब्ला गोदान गोदान बेसादफोर ओंखारबोगासिनो दङ। जाय जोंनि ओ देहानि थाखाय एबा जोंनि ओ दे देहानि ओ सि सि ओ बिगुरफोरनि थाखाय ओ जनजानाय बेसादफोरा गोदोनिजों रुजुनानै नाय ब्ला दानिया गो गोबां सोलायबोनो हमदों। जों लोगोसे जोंहा ओ सानफ्रोमनि जिउआव देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय दुगैग्रा सा ओ साबुनफोरबो साबुन बेजों लोगोसे खानायखौ आ खानायखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोंहा सेम्पु आरो बायदि बायदिसिना ओ गुबुन गुबुन बेसादफोर बाहायनाय नुनो मोनो ओ बेफोर गासैबो जोंनि देहाखौ सानफ्रोमबो जिउआव ओ साखोन सिखोनै लाखिनायाव जोबोरैनो मदद खालामो। ओ बेजों लोगोसे जोंहा दानि जुगाव ओ गोबां गोबां सुबुंफोरखौनो ओ गावनि महरखौ ओ मिथिंगायारि नुथाय एबा जोनोमनिफ्राय मोननाय महरखौ सोलाय नो थाखाय प्लास्टिक सार्जारि खालामनाय जोबोरैनो नुनो मोनो बेजों ओ आरो बेजों लोगो जाय गावनि देहानि अंग'फोरखौ गुबुन गुबुन महर हो-होफिननानै गावनि गोसोबादियै सोलायनानै लानाय नुनो मोनो। बेजों लोगोसे जाय जाय सुबुंफोरा ओ ओ ओ जे जेने थेकसनि जाउनाव खानाय गयो। बेफोर ओ बेफोर खानाय घनायफोरखौबो सुबुंफोरा ओ दानि गोदान टेक्न'लजिनि मददाव खानाय गनायफोरखौबो ओ थांदोसो खानाय ख'नायफोरखौबो सोफिननाय नुनो सोनानै लाफिननाय नु-नुनो मोनो। एबा ओ दानि आदबफोराव जों गावनि खानायफोरखौबो खर'नि खानायफोरखौबो जों ओ सौफिननानै लानो हानाय नुनो मोनो। बेनिखायनो गोदोनि जो ओ समाव जा जा आ आदब खायदाफ्रा गैयामोन दानि समाव बेफोर आदब खायदाफ्रा नुजाफैनो हमदों। जाय जाय जोंनि सानफ्रोमनि जिउआव देलाय लायनायजों लोगोसे गाननाय जोमनायावबो ओ ओ गोबां जौगाबोनाय नुनो मोनदों। जोंहा आ ओ दा बेखौनो बुंनानै आं नोंथांखौनो नोंथां ओ मा जाजों थिगौ बेखौ आरो बुंदेरबा खावलायनाय जाबाय।
औ नोंथाङा जे खोथाखौ बुंलांबाय बियो जोबोरैनो सैथो बाथ्रा। आरो जोबोरैनो नंगौ जायखौ जों नुनो मोनो जोंनि मेगनजोंनो दानि मुगायाव नोंगौ जोङो हेयार ट्रेन्सप्लान्ट जायखौ बुङो। सोरनिबा खानाया गनायब्ला जोङो बे खानायखौनो सोनानै ओ गावनि माखासे खानाय थानायफोर खौनो सोनानै लानो हायो। थ' बेफोरो गोदोनि मुगानिफ्रायनो इबलिख सोन जायखौ जों बुङो। जौगाबोबाय थानाय जुदि गोदोनि मुगानिफ्रायनो बेफोरबायदि प्रब्लेम बेफोरबायदि आदब खायदाखौ जोङो नागिरबोबाय थायाखैमोन जों मारै जोंनि खानाय गुनाय जोंनि माखासे जेनिटेक्स प्रब्लेम जाबोनाय बेफोरखौ जोङो माबोरै मोजां खालामनांगौ बेफोरनि फारसे जोङो गोद दोहुद गोदायनिफ्रायनो एसे एनै सानबाय थाबोआखैमोनब्ला दासिम जोङो दासिमा लागै बिसिम जौगोनो हानाय नङा मोन। मानो बिनिखायनो जोङो गोदो गोदायनि जे आदब खायदा बेफोरखौ लानानैबो ओ दानि मुगायावहाय जाय रासायनारि देलायग्रा आरिफोर बानायदों बेफोरो गोदोनिजोंनो गासिबो लोब्बा गोनां मानो होनोब्ला बेफोरखौ नायनानैसो जोङो दानि मुगायावहाय बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो। गोदोनिखौ जे जिनिसखौ जों बाहायदों बे जिनिसखौ बाहायनायाव जोंहा माबोरै बाहायोबा जोंनि देहानि थाखाय बांसिन मोजांसिन जागोन बेफोरखौ नुनानै ओङो बे जिनिसनि सायाव सोरगिदिं मै नायबिजिरनानै जे जिनिसा जोंनि देहा सोलेरखौ मोजाङै मोजां साबसिन खालामनो हागोन जे जिनिसखौ एड खालामोबा। आ नायबिजिरनानै बानायनाय बेफोरखौनो जोङो रासायनारि जिनिस बानायनाय होननानै बुंफोरथिहोनो हायो। ओ रासायनारि जिनिसफ्रा गोदोनिजों जोबोद गुवार आरो गोथौयैनो लोब्बा गोनां आरो नोंथाङा जे बुंबाय गाननाय जोमनाय नंगौ जोंहा गाननाय जोमनाय गोजां बोथोरनि थाखाय आलादा गाननाय जोमनाय आरो। गोलोम बोथोरनि थाखाय आलादा गाननाय जोमनाय बायदि रोखोमनि दं आरो गावब गाव हारि हारिसाफोरा गावनि गाननाय जोमनाय दङ बेजों लोगोसे बे गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोंहा जोंनि दा सोलिफुबाय थानाय मुगायावहाय ओ मदार्न जायखौ मुगा बुङो बेवहाय आलादा रोखोमनि गाननाय जोमनायबो दङ जायखौ बयबो सुबुङनो गानो आरो बेजों लोगोसे बयबो गावबा गाव हारि हारिसाफोरा गावनि गाननाय जोमनायखौ
फोथांनानै लाखिनो थाखाय दाबोनो उम गावनि गाननाय जोमनायखौनो